खोनादोंना औ मा खालामदों नों। थां।
अ आङो दा ओरैनो दंथ'यो स्कुलाव एसे दिनै प्रग्राम दंमोन नालाय।
अ अ।
माबानि बिफां गायखांबाय दासो।
औ औ थारैनो।
औ नोंथाङालाय।
आंबो ओरैनो दंथ'यो जिरायनानै। दा जों एसे सावरायदिनि नामा। औ जों दिनै सामफ्रोमबोनि जिउनि थाखायनो एसे सावरायनोसै नामा।
औ जागोन दे।
ओ दाथ' ओ जोङो जोंनि जिउआ अरायजोर नङा नंगौ ना।
औ।
जोंङो जोंनि जिउआव जों-जों मावनो लानाय खामानिखौ जों मावफुंनो हाया नंगौ ना
नोंगौ।
जोंनि जिउआ अन्थाइनि नङा आरो खैलनिबो नङा।ओ जोंनि जिउआ मोनसे थास' बिलाइनि दै बायदिसो दानो दं दानो गैया
औ
ओ जोङो जिउआव मावफुंनो लानाय गासै खामानिखौबो जों आद्रा खालामनानै गालांनांगौ जायो आरो नंगौना? औ ओ नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन ना जे सानफ्रोमबोनि जिउनि बागै खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों।
औ एसे बुंनो हागोन ना?
ओ आं ट्राइ खालामनि
औ
जे मानसि
खोनादोंना नोंथां। हेल' हेल' नोंथाङा एसे साइडआव थांनो हागोन ना एसे नेटनि प्रब्लेम जादों हेल'
हेल' खादोंना। औ